औ खोनादों ने नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों।
अ दे होमबा बिदिब्ला जोङो टपिकखौ दैज्लां बोथोर जोंनि बोथोरनि सोमोन्दैनो लानानै दैज्लां बोथ थोरनि सोमोन्दै लान जों सावराय लांनि जागोन।
औ औ जागोन नोंथां जागोन।
औ बिदिब्ला आङो बुंनो सानो आरो जोंहा ओ आबाद। खालामनायनि खोथायाव जोंहा दैज्लां बोथोराव बांसिनानो आबाद खालामनाय जायो जोंनि ओ ओनसोलफोरावहाय जोङो नुनो मोनो गोबां आबादारिफोर दङ आरो ओ गोबाङानो दैज्लां बोथोराव बांसिन आबाद खालामो खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबाङानो बि दे गुबुन बोथोरावबो आबाद खालामो नाथाय दैज्लां बोथोराव बांसिनानो आबाद खालामो। ओ दैज्लां बोथोराव गोबाङानो ओ बिदि माइफोर गायो। आरो गुबुन बोथोरफोरावबो गोबां बिदि ओ जुखामफोर बायदिसिना बिदि आबाद फोरखौ खालामो आरो नाथाय ओ जोङो दैज्लां बोथ बोथोराव नुनो मोनो जोंनि साफ्रोम आबादारिफोरा गावनि थांना थानायखौ ओ जिउ खुंनायफोरखौ राहा बानायनो थाखाय आबादफोरखौ खालामो माइफोरखौ गायनानै लायो आरो बेजोंनो ओ गोबां आबादारिफोरा गावनि न'खरफोरखौ गावनि गथ' गथाय फोरखौ सामलायलाङो आरो बे आबादनि गेजेरजोंनो गोबां बिदि गावनि ओ न'खरफोरखौ खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
औ औ
गोदो गोदायफोरावबो गोबां बिदि आबादारिफोर दंमोन नाथाय गोदोनिफ्राय दानिजों जोङो सुनायनानै नाय फारागफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा आथिखालाव गोबां बाइक गोबां सुबुंफोरानो बिजनेसफोरखौ जोङो मावनायफोरखौ नुनो मोनो ना ाथाय खायफा सानै साथामसो एबा आबादारिफोराबो दंसाबो ना आथिखालावबो बिथांमोना आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो गावनि न'खरफोरखौ खुंलांनायखौ जोङो गावनि संसारफोरखौ गावनि गथ' गथाय थाय फोरोंलांनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावबो जे ओ गथ' गथाय फोर फोरोंनायाबो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो फोरोङो गोबां सुबुङा। ओ गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायनायाव फेदेरनायाव फोलावनायाव ओ गावनि जिउफोरखौ खुंनायाव ओ गावनि संसारफोरखौ खुंलांनायाव। बिदि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो खुंलांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि दि आबादारिफोर दङ खोमा ने नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
अ अ नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने गासैबो माने जोंनि बर' सुबुंफोरनि फ्राय सुबुङानो माने आबादजोंनो जिउ खुंखायो नङा होमबा जायखौ बुङो जोङो आबादारि बुंनो थाङोबा जों बे दैज्लां बोथोराव गोबां उफिरा खेथि बेबो मावनाय जायो जेरै मैगं थाइगं बेफोरनि अनगायैबो जोंहा जायखौ बुं गुबै जोंहा ओंखाम बेखौ माइ आरोना जोङो बे खौ जोङो गायनाय जायो बेखौ जिबियो जों गिबियाव खोथिया फोग्रोन लानांगौ जे खोथिया फोग्रोनायनायनि सिगाङाव जोङो माइ गिलिखौ नोंनो मा रोखोमनि नांगौ बेखौ माने बिगोमाया मोजाङै सायख'नानै बेखौ माने दैयाव सोमहाबना दोननांगौ जायो आरो ना
औ
जेरै बेखौो हरनै बा हरथामनि गेजेराव दैयाव फुख्रि एबा दैखरफोराव सोमना दोननाय जायो बेखौ सोमखांनानै बोखांनानै जेब्ला बियो फेंखा अरहोनो थाखाय एबा गाजा बेरहोनो थाखाय बेखौ माने एसे माने एसे सम बिखौ माने थास' बिलाइ एबा थालदिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ
अब्लाबो माने आथिखालाव जों गोबां खौनो माने बेबायदि मोसौ हालेवनायखौ नुनो मोनला माने बेफोर गोमालांनो हमबाय बांसिनै माने गोदोथ' जोंना बयनावबो माने बिदि आबाद मावग्राफोरनाव मानो बांसिनै मोसौ हाललि बेबायदि थानायखौ जों मिथिखायोमोन आरो ना आथिखालावथ' माने गोबाङानो बेबादि खम समनि गेजेरावनो समजों लोगोसे ट्रेक्टर ट्रेक्टरनि जोहै माने जोङो गोबां हाखौबो माने खम समनि गेजेरावनो फोमोननो हायो एवनो हायो आरो ना जों गिबियाव माने खाराय गोरोना लायो बेहा दैनि गोनांथि जाबाबो आथिखालाव जोङो माने अखा नेबाय थाया आथिखालनि मानसिफोरा गोबां माने मिसिं हन्दा बेफोरनि गेजेरजों माने जोङो दै सारनानै माने खोथियाफोरखौ फोनाय जायो आरो ना जोंहा बेखौ खोथिया फोनायाव आथिखालावथ' गोबां रासायनारि मुलि बेफोरदि बाहायनाय जायो जेरै खोथियाखौ फोखांना बेयाव माने एम्फौ जानाय जायि बेफोरखौबो माने जोङो मोजाङै ओ। मोजाङै माने बिबिदिनो जोथोन लायो आरो बिनि उनाव एम्फौनि मुलि आरिबो होनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ
बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेयो खोथिया जौओ अब्ला गायजानाय जायो अब्ला जोङो ओ हानि बि गुमाया जेनेबा गावनि हााखिनि थानाय खिथाखौ माने बियो ओ ट्रेक्टरजोंनो एवजोबनाय जायो आरो। एवनानै जेब्ला हाया ओ ग्लेब ग्लेब एबा गेस गेस जेनेबा हाब्रु जायोना अब्ला गायनो गायजानाय जायो अब्ला माने गोदोथ' गोबां माने बर'फोरा माने सावरि बा दालि बेफोरबायदि जानानैनो माने दिनखौ थांहैयोमोन ना ओ आथिखालावथ' माने गोबां बेबायदिखौ नुनो मोनला आथिखालनि गोबां माने बेबादिनो रुवानिफोर लाबा माने फै सा रांबो हरनांगौ जायो आरोना।
उम बेबादिनो जोङो गोबां रुवानि फुलानाय जायो बेयाव माइ गायनाय जायो बेयाव खोथियाखौ फुनानै सरनाय सरनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो माइखौ गाय गसासे गसानि बेबायदि गायनाय जायो माइजों माइनि जेनेबा, नोंनो माइखौ मा रोखोमनि नांगौ हाजों लोगोसे गोथौ बोरि बेबाय बिदि थायोना बेदिनो खायफाया गेसें खायसेया गुबुं बेबायदि गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंगौ।
ओ जोङो बेबादिनो बे माइ जेब्ला माइ गायखाङो अब्ला बेखौ जोङो ओ न'आव माइनावबो लाबोनाय जायो बेनि उनाव जोङो हाल दांख्रा बेफोरबायदि गोदोथ' जोङो हालदांग्रा होनोमोन बे मोसौजों होनो आथिखालावथ' बेबायदि हाल उथिनायखौनो होनो जेनेबा बिदि माइ गायखांजोबनाया जोंहा गोबां बेबायदि रंजा खुसिनि दिन बेफोरबायदि माने जों गोबां बेबायदि जालाय लोंलाय खालामो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ
माने जोंहा बियो माने हाल दांख्रा जानाया माने गोदो गोदाय निफ्रायनो माने जोंहा दासिमहालागै माने बेखौ खुंबो गासिनो दोङो। आथिखालावथ' हालजों एवला थौला माने जों हाल दांग्रा होननानै मिथिनो मोनो आरोना।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो माइफोरखौ गायनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंगो। ओ आंनि ओनसोलावबो बिदि गोबां ओ माइफोर गायनाय जायो आरो दाबो। ओ गोबां बिदि माइफोर गायगासिनो दङो आरो दायो आंनि ओनसोलाव बिदि खाथि खालायावहा नायनो थाङोब्ला दुब्लि बारियाव बिदि रुवानिफोर ज' ज'यै ओ माइ गायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों दायो गायगासिनो दङ' आरो आंनि ओनसोलावहाय आरो गोबां ओ खायसेफोरा गायथ'वाखै बिदि हाल एवगासिनो दङ'। ओ गोदोनि दिनाव नोंथाङा थिखौनो बुंदों गोदोनि दिनाव जोङो मोसौफोर खौ लानानै हालेवनायफोरखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिनानो ट्रेक्टरफोरखौ बाहायोसै आरो गोबां बिदि न'खरफोरावनो मोसौफोर गैला। आरो मोसौफोरजों हालेवला ओ थाबै जानायनि जाहाथे टाइम फोराबो एसे थाब जानायनि थाखाय ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनो फोरखौ नुनो मोनोसै थिग बिदिनो आंनि ओनसोलावबो जोङो नायोब्ला गोबां बिदि ट्रेक्टरफोरजों दा खायफाफ्रा हालेवबाय थादों खायफ्राफ्रा खायफ्राफा माइफोरखौ गायबाय खायफाबा आरो माइ गायगासिनो दङ बेफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो आंनि ओन ओनसोलावहाय ओ औ
बुंनो थांबा माने आथिखालाव माने बेफोरनि माने ओ माइ गायनाय बेबायदि माइ गायखांनायनि उनाव माने हानियाबो गोबां बेबायदि खस्थ' नांला गोबां मिसिंबो फोरबो ओंखारबाय आरो ना।
आथिखालाव माने जोङो मेसिंनि जोहैबो हानो हायो बिदिनो खम समनि आरो नानायावबो जों माने बेखौ रोगाना लाबोनायावबो खायफाया थेला खायफाया बाननानै लाबो आरो खायफाया माने गोबाङानो माने बेखौ ट्रेक्टरजों नायो नानाय जायो आरो आथिखालाव बेफोरबायदि गोदोथ' जों बांसिन आथिंजों नानाय सोरबाबा मोसौ बेफोरजोंसो नायोमोन गोबां खस्थ' खासथनि गेजेरजोंबाबोना उ आथिखालाव माने खम समनि गेजेरावनो बेफोरदि ओ बेफोरदि जोङो खायदाफोरखौ मोननो हाबाय आरो। बेजों लोगोसे जोंहा माने बे दैज्लां बोथोराव गोबां ओ उफेरा खेथि जेरै मैगं थाइगं जिंखा पटल बेबो लेस्रा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
ओ बेयावबो माने जोंहा गोबां बुंनो थाङोब्ला गोबां फारागथि दङ जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय
खि मोसौ बिसनिखि बेफोरजोंसो जोङो माने मैगं थाइगंफोरखौ मावोमोन आरो ना। आथिखालाव माने गोबां माने गोबां रासायनारि बेफोरबादि केमिकेल गोनां बेफोरबायदि ओ रासायनारि हासारफोरनि गेजेरजों जों माने गोबां फिथाइनि मुलि फिथाइ थायना एम्फौ जानो हायि बेफोरदिखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ ओ आथिखालाव गोबां बिदि हासारफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय थेवबो आङो बेखौ बुंनो सानो कि ओ जायखि जाया जोङो मैगंफोर गायोब्ला बा जोङो न'फोरावनो बिदि ओ बिबारफोरबो फुलफोरबो गायोब्ला बे मोसौनि खि हासार बेफोरबायदिया मोजांसिन जायो बिदि न'नि बिदि हासारफोरा मोजांसिन जायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि गायनाय बुस्थुफोराबो मोजाङै जायो बिलाइ फोर मोजाङै रोदोमो आरो थाबनो जौवो बेफोरखौ आङो ओ बुंनो सानो आरो। बे न'नि बानायनाय हासारफोरा मोजांसिन होननानै
औ बुंनो थांबा माने गोदो गोदाय जोंहा माने बांसिनै जोङो बेबादि ओ मायबा मोनसे सम मायबा जानोबाबो माने बाजारफोराव बायामोन माने गावनो गाव बेफोर जिब जुनारनि खि माने न'नि मोजां हासारजोंनो माने बिसोरो ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओ जायनि जागो जोङो बेफोरखौ माने ओ मैगंफोरा माने खाना दोनबाबो माने गोबाव समसिमहालागै माने सेवालासिनो हरनो हरथाम बेखौ जाजायोमोन होनना जों मिथियो आरो ना ओ आथिखालनि मैगंफोरा माने गोबां मुलि केमिक केेल बेफोबायदि फिथाइनि बायदिसिना एम्फौ जानाय होनायनि गेजेरजोंनो माने जोङो ओ बेखौ बाजारफोरनिफ्राय बायनानै सानसे साननै एबा हरसे हरसे फोरनि गेजेरावनो माने बियो थाबनो सेवलाङो एबा गाज्रि जालाङो बेफोरबायदिखौ जोङो मिन्थिनो मोनो आरोना बेफोरनि जोहै माने जोंहा गोबां बेमार आजारबो सोमजियो। बे गोदोनि मानसिफोरा बेबायदि बेमार आजार गैयामोन मानो होनब्ला बिसोर गोबां बेबायदि बिदि ओ मोजां ओंख्रिफोरखौ जायोमोन जेरै बिसोरो मुलि होनाय बेबायदिखौ जायामोन आरोना आथिखालावथ' गोबाङानो माने बाजारफोराव हाथाय बाजारफोराव फाननायफोराथ' गोबाङानो बेबायदि मुलियारि बे रासायनारि बाहायनायनिसो गोजा नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ
औ औ नोंथाङा बेफोर ओ आबाद मावनायनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सानदोंना?
औ आं बेखौनो बुंनो सानो खि ओ गोदोनिया आबाद मावनाया दानिख्रुइ एसे समफोराबो गोबाव नाङोमोन नाथाय जोंनि देहानि थाखाय गोदोनि आबाद मावनाया मोजांसिन मोन होननानै आं सानो आरो नाथाय आथिखालावहाय जोङो उम नायनो थाङोब्ला समफोरा खम एसे खमनि गेजेरावनो मावनाय जायोब्लाबो नाथाय गोबां बिदि केमिकेलफोर होनायनि गेजेरजों जोंनि देहाफोराबो एसे नस्थ' जालाङो नाथाय गोदोनियावहाय। ओ गावनि न'निफोर हासार बेफोरबायदि होनायनि मैगं थाइगंफोराबो गावनि न'आव हासारफोरखौ होनायनि गेजेर जों जोंनि देहाफोराबो मोजाङै थायोमोन हेलदियै थायोमोन। ओ जोङो बिफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो।
बिदिब्ला होमबा जोंहा समाबो जाबाय खोमा जोङो दोनजासिगोन नामा?
औ